औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां। फिन नोंथांनिसिम आंबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बाउहरनाय थाबाय। दा आं नोंथांजों मोनसे गोनांथार आयदानि सोमोन्दैसो सावरायनानै फनखौ हरनो जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना औ नोंथां ओ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि ओ सोलोंथाया सनि जिउआव मा बि होमाहोयो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
दे सोलोंथाइया जोंनियाव मानो गोनांथि होनोबा जोंहा सोलोंथाइयानो सासे सुबुंखौ सिनायथि होनायाव बा मुलुगाव गावखौ सिनायथि होनायाव ओ हेफाजाब होयो आरोना नोंथां।
औ।
गैया सासे सुबुङा गावखौ ओ सुबुं समाज दानायाव माने गो गोख्रों बिफाव लानायाव बाहागो लाहोनो हाया आरो। बेनिखायनो सोलोंथाइ थायोब्लासो बे ओ सुबुं समाजाव गोख्रों बिफाव लानायाव बाहागो लानो हागोन। थिग बेदिनो सोलोंथाइया जोंनि ओ समाजखौ फोसाबनायावबो माखासे हाबाखौ खौ मावनाय जायो जेरैहाय सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंहा खोमसि फोथायनाया ओ गोमालांनो हमदों बा गोमाबोदों जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोबा मोनसे समावहाय जोंहा दायना फोथायनाय दायना बुथारनाय थिग बेबायदिनो ओ जोंहा उन्दै समाव हाबा होनाय आरो हारिफोरनि गेजेराव गेदेर उन्दै साननाय मुगैलायनाय आरो जोंहा सत सावनाय जेब्ला हौवाया थैयो अब्ला हिनजावखौबो सावफैनाय बेफोरबायदि नेमखान्थि दङमोन आरोना मोनसे समावहाय जाय समाव बेयाव सोलोंथाइया जोंहा दाव गोजौगा थाखोसिम दावगोआखैमोन बेनि जाउनावनो बेफोरो गासैबो दङमोन नाथाय आथिखालाव बे सोलोंथाइया जोंहा दावखोबोनाय लोगो लोगोनो बेफोरो लासै लासै जोंहा जोबबोलायनो हमगासिनो दं आरोना नोंथां बा जोबबायानो होननानै जों बुंनो हाय यो थिग बेबायदिनो जोंहा मा सोलों थाया मा खालामबावो होनोबा सोलोंथाइया सासे सुबुंखौ गावनि मोन्थाय आरो थामोन्थायखौ रैखाथि होनायाव हेफाजाब होयो ओ जुदि नोंथाङा बा सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा ओ जे आयेननि गासैबो दाराफोरखौ मोनथियोब्ला बेखौ रावबो गादब नो बा गावनि आथिं सिंआव लांनो हानाय नोङा आरोना नोंथां ओ थिग बेबायदिनो जोंहा सो थाइनि गेजेरजोंनो गाव ओ जोंहा गोबां बिरोंदामिन बायदिसिनायाव जोंहा दावगानायखौ नुनो मोनदों जेरैहाय गु दाबसे गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय जोंहा गारि मथर दिहुननाय बा गोजौ अख्रांनि दिङा बा ओ दैनि दिङा बेफोर जों गबाय आरो सोलोंथाइ दावगानाय लोगो लोगो जोंहा टेक्न'लजियाव जोंहा दावखोबोबाय आरो जेरै कम टार, मबाइल बायदिसिना बाहायनायाव जोंहा माने उम गोब गोबां बिजों गोजौसिन दावखौबो बायो होननानै जों बुंनो हायो आरो जोंहा मा ओ आथिखालाव ओ गोसो जाबानो अखाफोरावहाय बा मंगल ग्रह', सुक्र ग्रह बेफोरबायदि माने जोंहा थांनो हानाय ओ मोनसे राहाबो दिहुन्ना लाबाय आरो‌। थिग बेबायदिनो जोंहा अख्रां मायाव माखासे सेटेलाइटफोर दैथायहरो आरो। आरो जों जे रायलायबाय थानाय मबाइल बे मबाइलफोरखौबो जोंहा मा उम फरायनायनि गेजेरजोंनो बा सोलोंथाइनि गेजेर जेरजोंनो ओ गियान आरजिनानै दिहुन्ना लानो हानाय मोनसे आगजु होनना जों बुंनो हायो आरो। आरो जोंहा सोलोंथाइआ जोंहा दावखोनाय लोगो लोगोनो मा जादों जोंनि माखासे गोरा गोरा खामानिफोरखौबो गोरलैयै मावनो था खाय जोंहा माखासे मेसिन बायदिसिनाफोरबो दिहुनना लानो हादों आरो। ओ थिग बे बिदिनो मोनसे ओनसोलखौ बुंनो थाङोब्ला जाय ओनसोलाव ओ जौगा बे सोलोंथाइ गैयाबा बे ओनसोलावहाय सोलोंथाइया जौगायाखै अब्लाथाय बे ओनसोला मा जौ जुवाजों गोदौ हबना थानाय ओनसोल जागोन आरोना नोंथां जेराव सोलोंथाइ गैयैनि था खाय नांगौ रोखोमनि सोदेमथिखौ बै ओनसोलावहाय मोनाखैबो जानो हागौ बेनिखायनो बैफोरबायदि ओनसो गौ रोखोमनि सोलोंथाइ फैयोब्ला बेफोरबो गासैबो उनावहाय खारजोबलांगोन होननानै आं सानो आरो। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंनि आबहावा गुबुंले जानायखौ माबोरै मोनथिनो हायो बा बेखौ माबोरै संरैखा खा खालामनांगौ बेफोरखौ सासे सोलोंथाइ गैयै सुबुंनिख्रुइ सोलोंथाइ गोनां सुबुङा मोनथिसिननो हायो ओरा ओ बुंनो थाङोब्ला आबाद मावनायनि सायाव बुंनो थाङोब्ला खौ मा बियो दोरोङारि आदब खायदाजों मावा लाबानो बेयो माजों माव मोन बिगिनारि आदबजों बेयो मावनाय जागोन। जेरावहाय सासे सुबुङा जाय लेखा रोङा बेयो दोरोङारि आदबजों आबाद मावोब्ला बियो एसेल' हायावनो माने नांगौल' एरोखोमल' बेयो ओ आबादखौ फिथाइ दिहुननो हागोन नाथाय बै दोरोङारि आदबखौ मावालावानो बा बिगिनारि आदबजों मावनाय सुबुङाहाय बेयो एसेल' हायावनो गोबां बिबांनि ओ जो फिथाइफोरखौ दिहुननानैहाय बेयो मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आरो। ओ थिग बेबायदिनो आथिखालावथ' जोंहा बांसिन दोरोङारि आदब खायदाखौ गारनानैहाय बिगिनारि आदब खायदाजोंसो बांसिन बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनसै जाय बेफोरबो जोंनि दा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दावगाबोदों आरो बिदिनो जोंहा सोलों थायाव दावगानायाव गुबैयै हेफाजाब होगिरि होनोबा जों फोरोंगिरिफोरखौ बुंनो हायो। फोरोंगिरिफोरानो बा फरायसाफोरखौ फोरोंथाइ होनानै बेफोरनि दावगानायाव मैखोमै बाहागो लाहोयो। जेरैहाय ओ फोरोंगिरिया फरा बिजाब फोरोंनायजों लोगोसे माखासे जिउनि थांना थानायनि राहा लामाखौबो दिहुननानै होयो आरोना नोंथां। बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंहा मा साख्रि बाख्रिखौबो मोननो हायो। नाथाय बेल' नङादि सोलोंनानै सोरबा सोलोंथाइजों लानानै जोङो साख्रिखौल' मोन थारगोन बे नङा जोङो साख्रि मोनाब्लाबो जिउआव थांना थानो थाखाय सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो माबा मोनसे राहा लामाखौ जों दिहुनना लानो हायो आरो। थिग बेबायदिनो सोलोंथाइया जोंनि साफ्रोमबोनि जिउआ जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो आरो बे फोरखौ साफ्रोमबो सुबुङा सोलोंथाइखौ लायोब्ला जोंनि हादोरा माने गोजौ थाखोसिम बा जोंनि रांखान्थियारि बायदिया जोंनि ओनसोलावहाय दावगानायाव गोबां मो हेफाजाब बा मदद मोनगोन होननानै आं बेखौनो बुंनो सानो। मोन थिग नोंथाङाबो बेफोरनि सायाव माबाफोर फोरमायनो सानो नामा?
सोलोंथाइ होनना बुङोबाथ' जोंनि जिउआव नांगौ जानाय मोनसे ओ मा होनो खान्थिया एबा ओ मोनसे बाहागो आरो जिउआव सोलोंथाइया। सोलोंथाइ गैयाब्ला सुबुङा जिउ दानायाव बायदिसिना खैफोदबो गो-गोग्लैनो हागौ आरो नोंथां जेरै जोङो न'खरफोराव मोनसे जायोब्ला सोलोंथाइ थायोब्लासो गियानि सुबुंफोरा बै खौ बुजायनानै एबा मा होनो ओ फोरोंनो हायो आरो नोंथां समाजाव सोलोंथाइया न'खरजोंल' नंङा स सोलोंथाइया समाजाव गोबां बिहोमायो आरो नोंथां समाज दानायाव सोलोंथाइया मोनसे गोनांथार आरो समाज मोनसेयाव न'खर समाज मोनसे दानायाव गोबां लेखा गोरों सुबुंनि गोनांथि जायो नोंथां मानो होनब्ला समाजाव गोबां सुबुं बियो बेनि गेजेराव गोबाङानो जाम्बा जाम्बिबो जानो हायो नोंथां लेखा रोङि सुबुंबो जानो हागौ बेनिखायनो सोलोंथाइखौ मा होनो सोलोंथाइ गोनांङा समाजा मोनसे गाहाय बिफाव लायो आरो जेरै- गामियाव माबाफोर जेंना जेंसि जायोबा सोलोंथाइ गोनां सुबुङासो मा बेसेङाव जों बेखौ सुस्रांना होनो नांगोन होनो हागोन आरो नोंथां नङाब्ला बे ओ मा होनो जेबो बुजि मोनै सुबुंफोरा गामिनि जाम्बाफोरा बे जेबो बुजियाब्ला बिथांमोना बे सोलोंथाइ ओ बायदिना ओ मा होनो बुजिलायै बायदिसिनाव गेना फोरबो सोमजिनो हागौ आरो नोंथां बेनिखायनो सोलोंथाइखौ जिउआव नांथारगौ सोलोंथाइया जाबाय मा होनो सुबुंनि जिउआव लाथानांगौनि मोनसे बागो जेरै मा होनो सोलोंथाइखौ जोङो जिउआव मोननै रोखोम लानो हायो जाबाय मोनसेया जाबाय फर्मेल इडुकेसन आरो जाबाय नन फारमेल इडुकेसन बे मोननै राहायजों जों सोलोंथाइखौ लाबनोहायो जों फरमेलि सन होनना बुङोबा जोङो मा जोङो ओ न'खरनिफ्राय बिमा बिफानिफ्राय सोलोंनाय आबहावानिफ्राय सोलोंनाय नखरनि आबहावानिफ्राय गोबां जोङो लानो हायो आरो नोंथां आरो मा ओ नान फरमेल इडुकेसना जाहैबाय आरो मा समाजनिफ्राय एबा ओनसोलनिफ्राय मोनसे नुथायाइनिफ्राय जों मा गोबां सोलोंथाइ जों लानो हायो जाय सोलोंथाइखौ जोङो मा होनो लेखा बिलाइ एबा ओ मा होनो फोराव जोङो फरायसालिफोराव जोङो मोननो थाङा बेफोर सोलोंथाइखौ जोङो बै नरफरमेल इडुकेसननि गेजेरजों जोङो जायो आरो नोंथां आरो मा फरमेल इद होनना बुंब्ला जोंङो बेखौनो बुजियोनोंथां बे सोलोंथाया गुबैयै मा होनो ओ सोलोंफारि बा फरायसालियाव मोननाय जायो बेफो फर्मेल इडुकेसनखौ बे फरमेल इडुकेसनाव गोबां ओ आयेनारि राहाजों जोंनो सोलोंथाइखौ होनाय जायो आरो नोंथां बे बे सोलोंथाइखौ गुबैयै मा होनो निउ इडुकेसन पलिसि नेसनेल सि बेफोरबायदि बिथांखिनि गेजेरजों बे फरमेल इडुकेसनखौ होनाय जायो नोंथां बे फरमेल इडुकेसनावनो गोबां राहा हायो होननाय जायो जेरै जोङो थाखोसेनिफ्राय थाखो नैसिम बा क' थाखोनिफ्राया थाखो सेसिम जोङो अंगनबादि सेन्टाराव जोङो मोन जायो बेखौनो बुङो फरमेल इडुकेसन बे थाखो सेनिफ्राय एबा नैनिफ्राय मा होनो थाखोबासिम जोङो एल पि स्कुलाव जोङो फरायनो हायो जेरै जोङो प्राइमारि लेभेल होनना बुङो बेखौ ओ बे स्कुलखौ बिनि उनाव जोङो सेकेन्डारि सेकेन्डारि स्टिसाव एबा इडुकेसनाव जोङो फोरोंनो हायो एबा सोलोंनो हायो बेनो जाहैबाय मानो होनो जोंहा सिक्सनिफ्राय क्लास ओइटसिम जों मा बेखौ सेकेण्डारि इडुकेसन होनो नोंथां आरो एबा गोजौआव आरो ओ जोङ गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय जों मा क्लास नाइननिफ्राय क्लास टेनसिम बे मोनसे सोलोंथाइ आरो बिखान्थि बाव आरो नोंथां आरो बेबायदिनो जोङो स्टेप बाय स्टेपनो टुवेल्भ इलेभेननिफ्राय टुयेल्भ बेयाव जोंहा अपसनेल साबजेक्ट आर जायफोर फरायसाफोरा मा होनो ओ सोलोंथाइ क्लास टेन एबा मेट्रिक पास जाखांनानै बेहाय मा होनो ओ सोलोंथाइखौ गाव मा थांखिजों लागोन मा जानो लुबैदों बेखौ नोजोर बोनानै गावबा गाव बे बेखौ बासिना लानाय आरो जेरै आर्टस फरायनो हागोन सोरबा सोरबा साइन्स फरायनो हागोन सोरबा कमार्स फरायनो हागोन बिदिनो गोबां फरायनो हायो आरो नोंथां बाहागो गावबा गावनो बेबायदिनो जोङो बेबायदि फरायनानै जोङो हायार सेकेडारि पास जानानै सोरबा डक्टर इन्जिनियार सोरबा ओ मा होनो सोरबा आरिमु आयदायाव सोरबा बिदिनो राजखान्थि आयदायाव थांनानै जों फरायनो हायो आरो नों थां बेबायदिनो गोबां जों राहायै सोलोंथाइखौ लानाय हायो बेखौनो बुङो जोङो फरमेल इ केसन बेफोरखौ इडुकेसनाव जोंहा मा सोलोंथाइयाव जोंहा सार्टिफिकेट एबा जोंहा सोलोंथाइनि रोंगौथिखौ रोंगौथिखौ फोरमान हिसाबै जोङो मोननानै मोननाय जायो आरो जेरै जोङो मा होनो सार्टिफिकेट जे इउनिभारसिटिया फरायोब्ला जोङो एम ए पास खालामनानै एम ए पासनि सार्टिफिकेट मोनगोन बि ए बा ग्रेजुवेसन फरायोबा जोङो बि एनि सार्टिफिकेट मोनगोन बेबायदिनो जोङो खान्थियारि बायदियै जोङो सोलोंथाइखौ मोननो हायो आरो नोंथां। बेखौनो बुङो फरमेल इडुकेसन। बे फरमेल इडुकेसननि गेजेरजोंनो जोंहा मा जिउआव माबा मोनसे साखरि सोरखारि साखरिफोरखौ जोंना लानो हायो। बेफोरनो बेफोरबायदिनो जोंहा सोरबा रोंगौथि नुयोब्ला जोङो गावबा गावनि रोंगौथिखौ जोङो बेनि गेजेरजों जोङो दिन्थिनो हायो आरो आङो उमुक फरायदों आं आङो उमुख कुवालिफिकेसन होननानै जोङो गावबा गाव दिन्थिनानै लानो हायो आर बेखौ बे खान्थिखौनो बुङो फर्मेल इडुकेसनजों जानाय सोलोंथाइ नाथाय जोङो माबा जों मोना आरो ओ नन फर्मेल इदुकेसन बेबायदि जों रोंगौथिखौ ओ देखायनानै मोना आरो नोंथां बेखौ जोङो खालि ओ मा होनो जोङो गामियारि एबा सोलोंथाइ आबहावाजों लोगोसे रायजोजों लोगोसे सुबुंजों थाफानानै लोगोसे जोङो सोलोंनो हायो आरो नोंथां बे नन फरमेल इडुकेसन दा नोंथां जोंहाथ' समाबो जाना फैबाय बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां। दे गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसिम